अ खोनादोंना? ओ‌ मा खालामदों नोंथाङा?
अ ओरैनो दङ र'।
अ
नोंथाङालाय?
आंबो दोङो दे ओरैनो। फुं-फुंनि जाखांबाय नामा?
फुंनि जाखांथ'वाखै र' सिखारनायानो एसे गोबावजोंसो सिखारनाय जादों ना।
नंगौ नामा अखाफोरा हादों नामा नोंसोरनिथिं?
औ अखा हादों औ नोंसोरनिथिंबो हादों नामा?
आ हादोंमोन दानि थाइफ्रिदोंमोन बाहायमोन।
अ जोंनियावबो इदिनो दसे दसे थायफ्रिनानै दा जोब्बाय आरो औ उम नोंथाङा मानि बागै औ रायलायनो सानदों
मानि बागै रायलायनो नोंलाय?
उम बोथोरनि बागैनो रायलाय जागोन दे।
आ दाथ' बोथोराथ' दा दैज्लां बोथोर अखा हायो सान्दुं दुङो गरम नङा होनबा
औ औ
इदिनो सानदुं दुंलाय अखा हालाय
औ
दसे गरम जालाय बेदिनो जागासिनो।
नोंसोरनिथिंलाय बोरै जागासिनो अखाफोर हा नाया गारथ'वाखैना?
दानि बोथोर होनोब्लाथ' दा दैज्लां बो थोरावथ' इदिनो दसेनो अखा हायो दसेनो सान्दुं दुङो दसेनो बोथोरा सो-सोलाय सोल' जाबाय थायो नंङा होमबा
उम
औ बे बिदिनो जाबाय दं आरो बोथोरालाय दा ना नोंथाङा नोंथाङा बे बोथोराव ओरैनो मा मा मा मा खालामनानै मोजां मोनो बा मा मा जानानै मोजां मोनो।
उम दाथ' गरम बोथोरावथ' जाना माने दा फिथाइ सामदो फिथाइ थाइजौ फिथाइफोराथ' जोब्बायानो होनजायो बिफाङाव जोब्बायानो गैलानो खान्थालफोरा दोंङो दोंनायालाय खान्थाल बे थाइजौफोरा गैला
औ
नै खान्थालफोरखो जायो आरो मालाबाफोर गोसो जाबा। माने दाननो बायो आथा नांनायखाय
औ औ
आथा नांङोना इनिफ्रायलाय गरमावलाय इदिनो फाय रि बायनानै थान्दा मोनो बिदि लोंलाबायो मालाबा मालाबा
अ
नोंथाङालाय मा खालामो मायबाफोर जानाय लोंनाय खालामो ना खालामा?
दा बे गरम गरम बोथोर गरम बोथोरावथ' दा ओरैनो ओ थाइजौ खान्थाल लिथिखु बेफोरखौनो जानानै मोजां मोनो आंबो ओं खान्थालखौ ओरैनोथ' गोमोन गोमोन खान्थाल आरो गोथां खान्थाल गोथां आङो साबसिन मोनो होनोब्लाथ' गोथां खान्थालखौनो साबसिन मोनो आङो आरो गोदै एसे गोदै जानांगौ आरो गोदैद्राय गोदैद्रायबो नङा बा ओ गोदै गैद्रायैबो नङा बेफोरखौ जेनेबा ओ एसे एसे गोदै थानायखौ मोजां मोनो आरो खान्थालखौ। नोंथाङालाय खान्थालखौ माबायदिखौ जानो मोजां मोनो? गोमोनखौ जानो मोजां मोनो ना गोथांखौ जानो मोजां मोनो
आंङो गोथांखौनो जासिनो दे गोमोनखौ आं जानो बायो
औ
मोजां मोननो नागिरा जानो ओमफ्राय मालाबाफोर ओरैनो खहासे खहानै ओरैनो ओरैनो फिसा फिसाखौसो मोजां मोनो आं जानो गोदोर गोदोर जानो सुखुआ दख' गोरनायाव नांथेहैयो मन'खनो हाया
औ बे खान्थाल खान्थालखौ जोंङो। उम ओरैनोथ' ओ खान्थालनि खान्थालखौ जाखांनानै जोंङो। ओ खान्थालनि बेगरखौबो जानो हायो नंङा होमबा नोंथांङा खान्थाल बेगरनि ओ ओंख्रि जाफेरबायना जाफेराखै
जाफेरबाय
अ आरो मा माजों जाफेरखो
जेनेबा खान्थालखो बेगरखोथ' सावनाबो जाजायो बाथोन देनाबो जाजायो। नंङा होमबा जेन' भाजाफोराव होनानैबो जाजायो आलुफोरजों होलानानैबो जाजायो।
औ
ओमफाय ओंख्रिबो संना जाजायो नंङा होमबा जेनेबा
आलुफोरबो होजायो होबा दरनैसो होजानाय खान्थाल बेगरखौ होबाय इनिफ्राय मैथाफोर गार्लाना होदो गांनैसो बेनिफाय ना ना जेनेबा नाफोर एवफ्रामनानै हो नंङाबा बेदरफोर नंङा होमबा साबसिन गोथाव जानायनि थाखाय इदिबायायदिबो संजायो आरोना नोंनि मिथिबा मादै संङो
आंङो खान्थाल बेगरखौथ' जों गिबियावनो जेनेबा ओ संना जानो गोनां जायोब्लाथ' जोङो खान्थाल बेगर अ जा-जाखां खान्थाल खान्थाल फिथाइखौ जाखांनायनि उनाव जोंङो खान्थाल बेगर खौ ओम फोराननानै दोननाय जायो नंङा ओमबा फोरानना दोननानै बिदिनो बेयो रानोबा जेने ओ सान्दुंआव दोननानै रानखांङोबा बे खान्थाल बेगरखौ खान्थाल बेगरनि बिगुरखौ जों सै जिर ना लाग्रोबाय जिरना लाखांनानै बेखौ ओ आरोबाव दैयाव सोमनानै दोनबाय। औ सोमना दोननानै बे
माने इनि बिगुरा माबायो आरो ना खारो
औ गुरै जानानै बेखौ जोंङो। आरोबाव सैबावनानैसो बेखौ जोंङो खान्थाल बेगरखौ जोंङो। मैथा बा बा मायबा मोनसे आलुफोरजोंबो जाजायो आरो बेखौ आं आंनि बाय बाथ' मैथाजों आंङो मोजांसिन मोनो आरो जानो गोथावसिन मोनो आरो औ ओम मैथा मैथा औ मैथा गोजाजों गोथावसिन मोनो आरो
ओम नाथाय ओरैनो मा मा ओंख्रि जायो नोंथांआ
ओंख्रि ओंख्रि होनोबाथ' दा बे बोथोरावथ' जोंङो। ओरैनो ओम जोगोनार जोगोनार मैगं आरो बिदिनो लाव आरो बिदिनो दा मैथा मैथा मैथा गोखा मैथा बांगाल मैथा बांगालखौ मिथिगौ ना?
उम मैथा बांगाला उम गुफुर बिलाइआ बोरै जायोमोनथाय बाइ गोदोर गोदोर जायोमोना आरो गोथांनो
औ गोथाङानो जायो औ।
आङो जाफेरदों ना जाफेराखैबा गोसोआवनो गैला। जाफेराखैदांलै बाय गिदिर गिदिर जायोखोमा।
औ औ। बांद्राय बिदि गोखैद्रायबो नङा बियो एसे खादोब जेनेबा एसे गोखाबो थायो एसे ओरैनो खादोब खादोब जायो आरो बिदिनो।
उम आं माने खोजादो आरो इ मोनसेदो जेनेबा गोखैया। अ इखो इखौसो बांसिन जानो मोनबाय आरो।
अह अह बे गोखै बे गोखै मैथा गोजाखौ नोंथाङा मा माजों जाफेरखो ओरैनो?
आङो बांसिन खांख्राइदो एवनानै मोजांसिन मोनो। जानो खांख्राइ बेनिफ्राय ओंख्रि जाहोब्ला नादो
उम
बेनिफ्राय बयलार बेदरजोंबो खद जायो। अमा बेदरदो एवनानै मोजां जायो।
औ औ।
ओंख्रि संङालासिनो एवबा मोजांसिन जायो अमा बेदरदो। फाजाबो मोजांसिन जायो देसन ओंख्रिबो जा जागोन आरो जेनेबा संबा।
उम।
साबसिन जायो आरो
औ औ आंनिबाथ' अमा बेदरजों साबसिन मोनो आङो अमा बेदरनि मेजेमजों मेजेमजों बांसिन साबसिनखौ औ जानो गोथावसिन मोनो आरो औ।
बेनिफ्राय नोंथ' थाइगिर ओंख जागोन जाया?
थाइगिर जायो बेखौबो थाइगिरखौ थाइगिरखौथ' आं मोजां मोजां मोनो नाजों। नाजों गोथाव जायो बियो औ नोंथाङा जाफेरबाय नामा?
जायो।
औ थाइगिरखौ बोरै सङो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
थाइगिरखो जेनेबाथ' नङाबा सिरि नायबाय थागोन सोरबा हाननाबो लायो जेनेबा बिफांनिफ्राय हानायखो खोन्थाग्रोनोसै
औ।
सायग्रोनांबाय ओमफ्राय मायमान साफा खालामनांगोन जिरनांगोन। ओमफ्राय जिरनानै सुदो बायामोन मोजाङै। दैफोरदो ओमफ्राय देग्लिबाबा इमान रसा हो ओंखारसिनो।
औ।
बेनिफ्राय आलु दरसेसे होब्ला मोजां जायो ओंख्रिया गथा जायो माने। माने एवफ्रामनानै मोजां एवफ्रामनानै नाखौबो एवफ्रामबाय जेनेबा ना नोङाबा मा होनो एवफ्रामनानै खायफाफोरा बेदरदोबो जायो खोमा आं बेदरदो जाफेराखै।
औ
बेना जेनेबा आं फ जेनेबा ना सोरबा ना सें ना, गोरि ना माय रौ, मिरगा नाफोरदोबो संना जायोदेनो माय
एवफ्रामनानै जेनेबा थाइगिरखौथ एवफ्रामाबा मोजां जाया। एवफ्रावनांगौ बायमोन एफ्रामनानै इयो रं सं मोजां होदो मस्ला मस बे होदो गोदौ गोदौ होदो।
उम
नाफोरखो गारलाना होदो।
उम
ओ मोजां गोदौ होनानै ओ लासाव फोमोननानै जाबानो जाबाय।
उम
दा संनायनोसै लोगौ बाथ्राया बोरै खद जायो जाया जायखिजाया खर मोनो आरो आं बायमोन।
औ ओरैनो थाइगिरखौ जों मा माजों जा जाजायो ओरैनो आरोबाव बेनि अनगायै।
थाइगिरखौथ जोंङो थाइगिरखौथ' जेनेबा जों ओरैनो खाजिबो जाजायो माथो ना। खाजिबो जानो हायो। एनिफाय
अनलाबो जाजायो दां।
उम मायावबा मायावबा गारलाना जा जायो लै। मा मायाव जायोमोनथाय आं बांसिनानो नादोसो जानाय गोसोआव दों माने उम बेलेग ओंख्रियाव होदलासि जाफेराखै। फाय ओरैनो खा ओरैनो लेमनानै माने संख्रि, फानलु होननानै जाफेरबाय आरो ना खाजि।
अ' दे होमबाना नोंथां नोंथांजों रायलायना जोबोद मोजां मोनबाय। जोंना समाबो जाबाय नङा होमबा? औ दे ओ